हेलौ
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों दे
अ आं नोंथांखौ माखासे गाननाय जोमनायनि सायाव सों नोंथां रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
नोंथाङा जेन मा दड्रेसखौ गाननानै बयनिख्रुइ साबसिन मोनो
ओमफ्रायेस होनोब्ला आं न'आव बिदिनो गामसा गाननानै थायो ओमफ्राय आङो बाहेरफोराव थांबा आं बिदिनो मेगेजेन्स बेफोरखौ गाननो मोजां मोनो आरो ना
औ नोंथाङा ड्रेस बायोब्ला ओदिैनो हाथथाय बाजाराव बायना मोजां मोनोना
आं बांसिनानो ओ अनलाइनावसो बायनाय जायो आं अनलाइनाव स खालामना जोबोर मोजां मोनो आरोना
अ
औ
अनलाइनावहाय नोंथाङा ड्रेसनि दामफोरखौ माबायदि मोनो
आङो अनलाइनावहाय बयनिख्रुइबो खमसिन मोनो आरोना बिदिनो बाजार सपिं मलनिफ्रायबो
औफ्राय माबा अनलाइननि दड्रेसफोरा जि माने जिनि माबाफोरा जिनि कुवालिटिफ्रा मोजां फैयोना
औ नों एसे दामनि एसे बुरजानि हा प्राइस बुरजानि बायबाथाय जोंना मोजां कुवालिटिनि फैयो आर ना ड्रेसफोरा
अ
अ बिदिनो आं दडायरेक्ट बायनानै मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बाजार सफिंफोर शपिं मलावबो आङो शपिं खालामनानै मोजां मोनो इदिनो बाजार बे फोराव आं मोजां मोनो आरोना बिदि दाम खमायलायनाय बेफोरखौ आं आरो गोबां बुरजा बुरजा प्राइज बियो ओमफ्राय आङो बेफोरखौ खमायनो रोङा आरोना ओंखायनो आङो बाजारफोराव बायनाय जाया
अ
औ
बे नोंथांनि सायाव माबाफोर कुइसन दं नामा सोंनाय
औ नोंथाङा मा गाननानै मोजां मोनो ओरैनो न'आव थानाय समाव
आं न'आव थानाय समावथ' बिदिनो कुरता प्लाजु बेफोरखौनो बांसिन गाननाय जायो आं दख'नाखौ न'आव थाबा गाननाय जाया बांसिनानो
औ औ नोंथाङा न'निफ्राय गुबुनाव ट्रेभेल खालामबाथाय ओ मा रेस गाननानै मोजां मोनो
आं गुबुनाव ट्राइभेल खालामबा आं बांसिन बेलेग दड्रेसखौनो गाननाय जायो खिन्थु गामिफोरावहाय माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा बहाबाफोर गिदिर प्रग्राम जायोबासो आङो दख'नाखौ गाननाय जायो आरोना
औ औ
ओरैनो आं गोजान जायगायावहाय थाङोब्ला बांसिनानो बेलेग दड्रेसखौ गाननाय जायो आरोनो सुइजार कुरता बेफोरखौ गाननाय जायो
नोंथाङा मिथिगौ नामा बे बुहुमाव बेसेबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय दङ नोंनाव नों एसे नामफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा मा मा दड्रेस दं
बेसेबां रोखोमनिथ' दं बेखौ आं मिथि गनाय जोमनाय दं मोनबा हिनजावसाफोरनि थाखाय
उम
उम
औ दे बुं
औ हिन्जावसाफोरनि थाखाय सुइजार कुर दा ओमफ्राय सपर्टिं बेनिफ्राय दा थ' जिन्स पेन्टआ हौवासाफोरनि थाखायबो हिनजावसाफोरनि थाखायबो दंना हिनजाव जिन्स लंपेन्टनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन नामनि दं आरो ना नामफोरखौबो बो बिनो फ्रकफोर फ्रक दङ फ्रगाबो गुबुन गुबुन रो रोखोमनि दं नामा बेलेग बेलेग थायो आरो जिखुनु फ्रक फ्रक आर ना ओमफ्राय नामफोरा गोबां बे गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो
औ
इफोरनो आरो
डिजाइन लानानै डिजाइन जिनि ना डिजाइन लानानै दिडिजाइन नामफोरखौ बेलेग बेलेग दोनो नालाय मोजां मिथिजोबा
औ औ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मोनो जेरै ओ सारि, दख'ना
औ सारि, दख'ना बेफोरब दख'नाया जाहैब बाय बर'नि ट्रेडिसनेल ब्लाउस दख'ना, आर'नाइ, गामसा
औ ओ दख'ना बे दख'ना होननायखौ ओ माबायदि दानाय जायो नोंथाङा ओ मिथिगौ नामा?
दख'नाखौ जों दख दख'ना दायोबा फार्स्टावनो खुन्दुंखौ लाबो लाग्रोनांगोन खुन्दुंखौ नों गांबेैसे लायो आरोना दख'नाखौ गांबेस से लायो बेनि जखायाव लाबोनांगोन जों खुन्दुंखौ डाइरेक्टलि इसेबां जों जायो होननानै बुंनो हाया आरोना
औ
दख'नाखौ गांबेसे लागोन बिनिसायाव हिसाबखौ लाबोसिगोन ओमफाय खुन्दुंखौ जों रेडि खालामनानै बबिनाव सानाय जायो
औ
खुन्दुंखौ सानानै रेडि खालामना लानाय जायो आरो बबिनाव साजोबना लानानै बेखौ जों सोंनाय जायो आरो जिखौ सोंनाय जायो जि सोंनायाव जोंनो गोबां जगार नांगौ जायो जे खुन्था नां बिदि खुन्था नांगौ जायो खुन्थाखौ गासै जोंनो बिथिं थंथाम बिथिं थंथाम स सयखान नांगौ जायो सयथा खुन्था नांगौ जायो ओमफाय जि सोंनो थाखाय फ्रेम नांगौ जि सोंग्रा फ्रेम बबिन सोनोआरो
औ
ओमफ्राय बेब बे फ्रेमजोंनो जोङो बबिनखौ गासैखौबो सोफ्रेमावहाय बबिनखौ सोजोबना लानानै बे सयथा खुन्थायाव ओरै लांलाय ओरै लांलाय लांलाय लाबोलाय गोबांबार थांनां थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायो आरोना बिदिनो सोंजोबना लाखांनायनि उनाव रासो नांगौ जोंनो रासो नांगौ ओमफाय रासो ओमफाय जिखौ बे खुन्दुंखौ खायनो रासोआव सोनो थाखाय जोंनो खायथा होननाय मोनसे फिसा जिनिस नांगौआरो बेजों खायनानै लायो खायनानै जों रासोआव फुरा सोजोबना लायोआरो खुन्दुंखौ
औ औ
खांनायनि उनाव जों जिखौ थोरनांगौ जायो साफा खालामनांगौ जायो आरो खानजं जों खाननानै साफा खालामनानै जों गान्दैयावहाय थननाय जायोआरो जिखौ मोजां गान्दैयाव थननानै लानांगौ जायो ओमफ्राय थन-थनखांनायनि उनाव जोङो नो खननांगौ जायोआरो
औ औ औ
नो नो खुन्दुं थायोना नो खुन्दुं नांगौ जायो बे नोखौहाय जियावहाय जियो खुन्दुंखौ खुन्दुं बे सोंना लानाय जियावहाय सोनानै जों नोखौ खननाय जायो आरो
औ
खनखानो खनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ साल खुन्थायावहाय साल खुन्था नांगौ जायो जोंनो साल खुन्थायाहाय थंब्रै खुन्था गायनाय जायो बे थंब्रै खुन्थायावहाय जों जिखौ रेडि खालामनाय जायो आरो थि ओ आरामै बिथिंबो बिथिंबो गन होनाय जायो बे गननि नामखौ बावबाय आङो गोजौआवहाय गन थंब्रै खुन्थानि जिं जिंआवहाय मोननै गन होयो आरो ना बे गननि नामखौ बावबाय आरो गारगार दानलायनाय थायो बावबाय आं बेयाव आलायनानै लासिगोन आरो जोङो बे
औ
नो खनखांनाय जिखौ आर ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनो मा होनो माखु नांगौ जायो माखु ओमफफ्राय गान्दै
औ
गान्देनांगौ ओमफ्राय मोनसेखौ मा होनबावोमोन बावबायना आङो दाना नोंथाङा मिथिगोन नामा? बे ओरैबो ओरैबो मा खुरखारनाय बे माबाखौ मिन्थिगोन नोङो?
ओ माखु गारनायखौ?
औ
बेखौ
मा होनोमोन बेखौ
रासो नामा?
रासुना
अ
बावबाय आङो बेवहाय बेखौ ज बेखौ नांथारगौ आरोना बिनि उनावसो बिजोंसो जि दानो हायो माखुवथ' माखुआवहाय जोङो मुस्राखौसो सोयो माखुखौ नांगौ जायो मुस्रा थानानै लानानै बे माखुवआव मुस्राखौ सोसिगोन जों ओमफफ्राय दासिगोन आरो आं बे दाग्राखौसो बावबाय दायो
औ
बेजों दानाय जायो आरो
औ
बेजों दाबानो जोंनि जिया ओंखारसिगोन आरो
अ ओमफ्राय जों बिदिनो गाननाय जोमनायाव गोबां रोखोमनि आगरबो एरखांनो हायोना?
औ औ
अ
गोबां रोखोमनि आगर एरखांनो हायो बर'नि आगर होनोबा दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन इफोरनो आरो
आरो माबाफोर आगर औ दे बुं दे बुं
मा होनदोंमोन नोंथां
ओ नोंथां नोंथाङा आरो मोनथिबाव नामा आगरनि सोमोन्दै मा मा रोखोमनि आगर थायो!
बर'नि आगरफोरा फुराना आगरफोरा बेनो फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बेफोरनो ओमफ्राय है माखासे आगरफोरखौ आं बावजोबबाय दायोथ'
औ
दायो गोबां रोखोमनि आगर दायो ओमफ्राय आगरनि नामफोरखौ आं मिथिया खिन्थु आरो बाजोब्बाय आङो आगरफोरखौ गोबां नुयो ओमाय बावजोब्बाय आङो आगरनि नामखौ
अह ओ नोंथाङा बे आगरखौ आगरजों बुंबाय नोंथाङा बे आगरखौ माबायदि एरखांनाय जायो नोंथाङा माबाफोर आइडिया दं नामा
औ आइदियाथ' आगरखौ एरखांनोबा जोङो गिबियावनो ग्राफ दानना लानाय जायो‌ ग्राफ पेपार मोनो जोङो बे ग्राफ पे फोरावहाय जेरै जों पेइन्टिं खालामोना बेेबायदिनो ग्राफ पेपारावहाय पेन खा फ्रेमखा फ्रेम खालामनो हायो आरो आखिनानै लानो हायो आरो। दाननानै लायो बेनि उनावहाय जियावहाय जोङो बे ग्राफ पेपाराव माबायदि ग्राफ दानदोंना बेबायदिनो जियावबो सानै सानै दाननानै एरलांबाय थानो हायो आरो।
औ नोंथां ओ जोंना समावबो जाबाय ओ नोंथांजों ओ गान औ गान्नाय जोमनायनि सायाव सावरायना जोबोर गोजोननाय थाबाय।
थेंक इउ।